हेल'
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ
खलुमबाय
औ नोंथाङा जों आं जोंनि दा बर'नि दोरोङारि ओ फोरबो बैसागु फोरबो बिनि बागै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंनि रंजालि बैसागुखौहाय नोंसोरनि हालामावहाय माबायदियै ओ माबे खालारनिफ्राय फालिनाय जायो नोंथाङा आंनो फो-फंनैसो फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां। अह बैसागु होनोब्ला गुबैयैजों बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो नङा होनब्ला? जायखौ औ जायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों ओ जेराव जोंहा बैसागु होनोब्ला जों ओ बोसोरनि जोबथा दान सैथो दाननि जोबथा सानखालिनि खो फालिनाय जायो नङा होमबा? जायखौ जोङो ओ बै सानखौ जों मोसौ बैसागु हिसाबै फालियो। जेरावहाय जों मोसौनि सान होननानै मानिना लानाय जायो। जेराव जों मोसौखौ औ फुंनिफ्राय सिखारनानै बायदिसिना ओ जोंहा मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ दंफांनि बिलाइ बा फिथाइ, बिबार बेबायदि लानानै ओ मोसौखौ थुखैनाय जायो नङा होनबा? जेरै औ जेरै जोंहा ओ लाव, फान्थाव, हालदै गोथां बेनिफ्राय ओ दिग्लिलिथि बिदिनो ओ बिलाइ होनोब्ला जों थाराय गाज्लि थाराय गाज्लि बेनिफ्राय ओ मोखोना बिलाइ खायसे खायसे जायगायाव औवा थानायबो होनाय नुनो मोनो। औ बिदिनो औ बेफोरखौ जों माने ओ फिथाइफोरखौ फिसा फिसा गल गल हाना लायो जेराव जोङो ओ थेंगोल होनोना जोङो जेराव आरुं होनना बुङो औवानि आ औ आरं जिरनानै जों बेखौ मोनसे मोनसेहै माने सु माला सुनानै लायो आरो जेराव जाय मालायाव गासै माने फिथाइ हानायफोरखौ ओ सोजोबनो गोनां जायो आरो
औ
जों बे हा खाननानै माला सुना आग्लायनाय खौहा ओ खेरखा बा ओ मा होनो बेखौ जायखिजाया ओ जिये आइजें लानानै मोसौखौ ओ बेनिफ्राय जों हांगारफोनना लायो औ हांगार जिहेथु जोंहा ओ साराय बा दोनि हांगार हनानै बेखौ थाव गुबै जों लगायना लायो बेनिफ्राय जों थाराय थानाय नङाबा औवानि मोनथाम ओ हासुं बायदि खालामना नै मोनथामखौ ज' खाफानानै बे हासुंजों ओ थरथामहै माने जमा जमायै फोनो आरो फाख्रा सिख्रा बेखौ फोननायनिबो ज ओ जाहोन दं जेरावहा जों मोसौ थुखैखांनानै मोसौखौ हगारना दोनो नङा होनब्ला? ओ बै सानखालि मोसौखो जों खाया जाहाथे बै ओ हाग्रायाव हगारना दोननाय समाव बा गांसो जानो हगारना दोननाय समाव हाग्रानि जिब जिबिफोरा बिसोरखौ अरा बा गिनानै खारो। बेनि थाखाय जों बै सानखालि मोसौ बोखौ फाख्रा सिख रा गाबहोना दोननाय जायो आरोज जेराव गोसोम गाबजों बेनिफ्रायजों मोसौखौ दैसा बा खायसे बिलो बा फख्रि बिदियाव थुखैयो। थुखैनानै जों बे खालि हग हगारना गारबोयो ओ जेरावहा जों बै सानखालि मोसौखो थुखैनायाव जोंहा ओ मेथाइ दं नङा होमब्ला? खुगा मेथाइ ओ औ बेनि फ्राय जों मोसौखौ थुखैखांनानै ओ जोंनि गोजाम फागाखौ माहोनो ओ बिसोरनो होलायआ आरो माने खालिया। जेरावहाय जों गोदान फागा ओ बिसोरनि थाखाय गोदान फागा बानाय नायनानै लाखानाय जायो बेनिफ्राय जों फैयै फैयै ओ जेब्ला मोनायो अब्ला जों मोसौनि थाखाय फुजा होयो। मोनाबिलि समाव जेब्ला ओ गलियाव खानोसै समाव आरो बेनिफ्राय मोसौखौ जों ओ गोदान फागाजों खायो जेरावहाय आलारिबाथि सावनानै जों मोसौ गलिनि साखाथियाव ओ खुलुमनाय जायो आरो जाहाथे मोसौ ओ बे बोसोराव मोज मोजां मोजां थांनानै थाथों बा गिदिर गोलाव जाथों बेबायदि बेनिफ्राय जोंहा नैथि सान ओ नैथि सान होनोब्ला जोंहा बैसागुनि से थारिख बे खालि से खालाराव जोंहा मानसि बैसागु फालियो आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव अ बे ओन सेथि सान बा उम नैथि सान होनना बुङो जोंङो जायखौ मोसौ मानसि बैसागु। मानसि बैसागुखोनो थांमोननि ओनसोलाव माबादि ओ फालियो बा मोसानायनि बागै एसे फोरमायना होदो?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलावहाय ओ बैसागुनि से खालारावहाय न'खराव ओ न'खरखौ मोजाङै फोसाबनानै लिरनानै ओ लाग्रोयो। फुङावनाो। लिरना लाखांनानैहाय। नख ननि ओह मन्दिराव। हाइ ओ आलारि बाथि लुगायो। बेयाव आलारि बाथि लगायखांनानै जोंङो गामि न'खरनि बिमा बिफा भिबौ बिबै बेफोरखौ जोंङो बिसोरखौ जोंङो खुलुमनानै बिसोरनिफ्राय जोंङो बोर लायो। बिनिफ्राय जों गामियाव थांनानै गामिनि गेदेमा सुबुंफोरखौबो खुलुमहैयो खुलुमनानै बिसोरनिफ्रायबो जोंङो बोर लायो एबा गियान लायो। बिनिफ्राय जोङो ओ
बिनि बेलासियावहाय जोंङो ओ गामि ओन जोंनि गामिनि गासैबो ओ गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासैबो लोगो नांनानैहाय जोंङो हानजा जानानैहाय बैसागु मोसानो थांङो आरो नोंथां बिनिफ्राय जोंङो बैसागु मोसानानैहाय ओ जाय न'खरनि गामिनि सुबुंफोराहाय अननानै ओ थाइसे थाइनै रां हरनाय एबा माइरं हरनाय बेफोरखौ जोंङो जमा दोनथु मो आरोना नोंथां दोनथुमनानैहाय जोंङो ओ जोबथा बैसागु खालि जोंङो जमा लावखार ओंखाम जायो आरोना नोंथां बेनिफ्रायहाय जोंङो बै लावखार ओंखाम जाखालि जमायै दान्दिसे रंजायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय जोंङो बेनि उनावहाय ओ बैसागु बिदाय जोंनि गामियावहा जोंनि गामियावहाय बैसागु बिदायनि मोनसे ओ फांसन खुंङो आरो ना नोंथां बेयावहाय जोंनि गामिनि गासैबो सुबुंफोरानो गाजा गोमजायै बयबो रंजायो आरोना नोंथां बे फांसनावहाय जोंहा गोबां आयदानि गेलेनाय मेथाइ खननाय
औ
मोसानाय गोबां आयदानि ओ दिन्थिफुङो आरोना थां‌ बेनिफ्रायहाय जोंङो बेयावहाय ओ मेथाइ खनगिरिबो लानानै फैयो आरोना नोंथां
औ बिदिब्ला मा होनो नोंथांमोननिसिम ओ मा होनो नोंथांसिम मोनसे सोंलु सोंनि आंङो मा जोंहा बैसागुआव जिहेथु गोखा गोखै जानाय ओ खान्थि दं नंङा होनब्ला। औ नोंथांमोननि ओन लाव गोखा गोखैखौ माब्ला जायो बेखौ एसे फोरमायना होदो।
औ ओ गोखा गोखै जानाय मा गो गोखा गोखैखौ मानो जायो होनोब्ला ओ जों खोनानो मोनोदि ओ बोसोरनि जोब थायावहाय बिब्दिनो गोखा गोखै ओ जायोब्लालायनो ओ जोंनि देहा हायाव थानाय बेमार आजारफोरा खारोनो बेनिफ्राय बे औ बेनिफ्राय बे गोखा गोखैखौहाय जोङो ओ हाग्राफोराव बा फोथारफोरावहाय नागिरनानै लाना फैयो आरोना नोंथां। जेरै ओ दिंखिया बिनिफ्राय ओ थालिर फस्ला बिदिनो बायदिसिना मैगं थाय थाइगं जमा नागिरनानै लाना फैनानैहाय जोङो ओ न'आवहाय बेदर बा नाफोरावहाय होनानै स संनानै जायो आरोना नों
औ अ जोंनि ओनसोलाव ओ जों गोखा गोखैखो मोसौ थुखैनाय सानखालिनो जायो आरो खायसे खायसे जायगायाव जों नुनो मोनो ओ बैसागुनि स्नि खालारावसो जायो नङा होनब्ला। गोखा गोखै होनोब्ला जोंहा बर'नि ओ जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय गोजाम ओंख्रि जिहेथु जों ओ खेरा दाफिनि माथि गालदाब बेफोरखौ आरो लोगोसे जोंहा खुंखायानो गुबै नङा होमब्ला गो खानि बेलायावहा बेनिफ्राय थास' बिसं मानिमुनि ओ जौसे से होनना बुङो जों बर'फोरा जेराव जौसे से ओ बे मैगं फोर खौ जायो होननानै औ नाथायबा औ ना थायबा जोंनि दा आथिखालावहा बैफोर मैगं फोर खौ नुनो मोनलिया नङा होनबा? औ जेरावहाय हाजो हाजो एरिया बा हाजो बायदि जायगायावसो जों खायसे खायसे मैगंफोरखौ नुनो मोनसै लोगोसे जोंहा सोनाब फारसे ओ जिथु ओनसोल सोनाब ओनसोल बांसिन माने बेफोर ओंख्रिफोरखौ बा ओ मैगं खौ मोनो आरो औ जेराव जोंनि नै सानजा बा गेजेर साहा बेफोर जायगायाव एसे खम नुनो मोनो जेराव जों खायसे ओंख्रिफोरखौ सिनायलिया नङा होमबा? आथिखालाव औ गोजाम आबै आ बौमोना जेराव गोदोनि ओंख्रिफोरखौ ओ सिनायजोबोमोन आरो। गोबां गोमालांनो हमबाय लोगोसे जों हाजो बायदि जायगायाव ओ दंफां लाइफां दानफायनानै मानसिया थाहैनो हमबाय नङा होनबा? जेरावहाय जों औ सा फा खालामनायावनो जोंहा खायसे खायसे मैगंफोरा माने गोमालांनो हमबाय आरो।
औ।
औ बिदिनो ओ जों नुनो मोनलिया आरो गोमालांनायखौ नुनो मोनसै दा अह। बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय। ओ मोनथियै खोथाफोर खौ मिनथिना मोनबाय। औ साबाय खर थाबाय बिदिब्ला।
औ नोंथांनिसिमबो ओ आंनिफ्राय जोबोर जोबोर साबायखर, नोंथांजों सावरायनानै आङो मोनथिनो मोनि गोबां खो थाफोरखौ मोनथिनानै मोन बाय बिदिब्ला जोंङो जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन।
औ।